ओं
अ नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनागासिनो दं दे आङो
औ दा नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो लादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
दाथ' आङो बेबायदि जेबो खालामथ'वाखै सावरायजागोन जे नोंथां सावरायजागोन
औ दा जों सावरायना लानाय आयदायानो जाबाय औवा
औ
औ दा आङो नोंथांनाव सोंग्रोनो सानदों जे औवाया मोनबेसे रोखोमनि थायो बेखौ नोंथाङा फोरमायग्रोना होदो
औ नोंथां औवा औवा होननानै बुङोब्ला औवायाबो बेबायदि मोनसे ओ बिफां बा लाइफां बेनि मादावनो गोेलैयो ओ औवाया जोंहा बेबायदि बिदिनो गोबां रोखोमनि थायो जेरै
औ
ओ बुरखा माखाल औवा थेरे बा बिजलिबो होननाय जायो बेखौ बा भेन्दा माखाल बेबायदिनो गोबांथार रोखोमनि थायो आरो आरो मोनफ्रोमबो जिखिनि औवा मोनफ्रोमबो रोखोमनि औवा बेनि बाहायनायाबो माने गुबुन गुबुन खामानियाव बेफोर औवाखौ बाहायनाय जायो आरो
औ औ दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जों औवाजों मा मा बानायनो हायो
औ थारैनो जेनेबा औवा जे औवानि बाहायनाय बे जोंनि सुबुं समाजाव बा मानसि माहारिनि गेजेराव मोनसे एंगारथावनो हायै जायगा आवग्रिनानै दङ आरो औवा जों बानायनाय आगजु आयलाफोर मुवा बेसादफोर बाहायनाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां मानो होनोब्ला प्लास्टिकफोरजों बानायनाय सियार मुवा बेसादफोरा जुदि गाज्रि जायोब्ला बेखौ गारनानै दोनोब्ला बियो हाजों सेवनानै हाजों गोरोबनानै थाङा उल्थायै बेयो। हाखौसो गुबुंले खालामो नाथाय औवाजों बानायनाय जायखिजाया आइजें आयलाफोरखौ जोङो। जुदि बाहायखांनायनि उनाव बियो बायनानै थाङोब्लाबो। बा गाज्रि जायोब्लाबो बेखौ गारनानै दोनोब्ला बियो लासैनो सेवनानै हाजों गोरोबनानै हाजों मिलायनानै थायो आरो हाखौ हासार गोनां खालामो। दा बेनि थाखायनो औवानि जि बानायनाय आगजु फोर बेखौ जोङो बाहायनांगौ आरो बानायनायखौ जोङो। जेब्लाबो ओ ओ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बा साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो खालामलांबाय थानांगौ। ओरैनोथ' औवानिफ्राय बानायनाय होनोब्ला जोङो जोंनि सोरगिदिं मेगन बेखेवनानै नायोब्ला नुयो ओरैनोथ' गाहायै खिन्थु जोङो औवाजों बानायनाय मुवा बेसादफोरखौ बांसिन जोङो गामि ओनसोलफोराव नुनो मोनो। टाउन ओनसोलाव जों खोब खम बेखौ नुनो मोनो आरो दा औवाजों बानायनाय। होनोब्ला आं बिदिन्थि महरै बुंनो हायो जों गामि ओनसोलफोराव गावनि मायबा मोनसे बे बारि बागान बा गावनि आबाद मावनाय आबाद फोथारफोरखौ बोरमा मोसौ बा बेबादिनो आबाद खहा खालामग्रा जिउआरारिफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जोङो सोरगिदिं बेरा दुमथेनो थाखायबो जोङो माखाल औवा खौ दाननानै जोङो खाथि जिरनानै जोङो सोरगिदिं जेवरा होनाय जायो बेरा होनाय जायो बेबो मोनसे बाहायनाय आरो जों मिथिनो मोनो गामि ओनसोलफोराव बांसिनानो माने ए औवाजों बानायनाय न'आव थायो न'आव थायो आरो बिसोरो
औ
जों औवाखौ खाथि जिरनानै बिसोरो माने ओ सारगिदिं ओ बेरा दुमो बेरा दुमनानै बेहाय ओ गोबोरखि आरो हाब्रु मिलायनानै लिरलायो आरो बेबायदिनो बिसोर बेयावनो थायो आरो बे मोन आरो औवाखौ बेबादि बिदिनो गोबांथार खामानियावबो बाहायो जेरै जोङो आबाद मावनाय। आबाद मावनायाव जोङो जुंगाल बानायनो थाखायबो बाहायो आरो बेबायदिनो बावखा हुकेन ओमफ्राय ओरै माबा थाबाय मा होनो ओ सियार माखासे मुरा जिरायग्रा बेबायदि बानायनायावबो माने औवाखौ बाहायो आरो आरो औवा बाहायनायनि जोबनो गैया माने औवाखौ गोबां थार खामानियाव बाहायो आं दा नैबे समाव नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो नाजागोन नोंथांमोननि थिं जाय नोंथांमोननि ओनसोल ओनोलजों औवाखौ माबायदि मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो?
जोंनि ओनसोलथिंबो औवाखौ गोबां खामानियाव बायनो हायो बायनाय जायो। आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो माइ माइ नानानै गोदोहाय एसे मोसौ एबा ट्रेक्टरजों माइ नायोमोन नालाय बैखौ जे बेनि गुद्राफोरखौ होस्रांनोबो जोङो दालाजों औवानि बानायनानै बेखौ जोङो सिबनानै आलादा खालामनायखौ नुयो। माइ गुग्लाफोरखौ आरो जोङो माइरं सालिनोबो सान्द्रि, दाला बेफोरखौ औवाजों बानायनाय जायो। आरो जों माखासे बिलो एबा हाखरफोराव जोङो ना गुरो नङा होनब्ला नों थां औ बेफोरखौबो जोङो जेखाइ आरो ना लानो सि आगजु बायो खबायाइ बेफोरखौबो जोङो औवा जों बानायनायखौ नुनो मोनो।
औ।
औ। आरो दाथ' गामि ओनसोलफोराव न'फोरा एसे औवानिनो जाजोबो होनजायो। जे बेराया बो नोंथाङा बुंलांनाय बिदि बेराखौबो औवा जोंनो बानायनाय जायो। आरो बे जे न'नि खुन्था एबा मान लाहोनाय बेफोरखौबो औवबाखौनो बाहायनाय जायो। आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जे औवा बे औवा सिङाव जोङो। जे था जायगाफोराबो जे थान्दा गुसु जाना थायो जों जिरायनोबो मोजां जायो बे औवा द' बिफां सिङाव आरो औ आरो बिफांखौ औ।
नोंथां आबाद मावनायफोरावबो बाहायो नामा नोंसोरनि ओनसोलजों
औ आबाद मावनाय आबाद मावनायफोराव बाहायनाय जायो।
ओरैनो मा मा आबादाव बाहायो बेखो? बैसां होनायाव
बैसां होनायाव जोंहा बिथिं जोगोनार एबा सिंखा आरो जायखौ खांख्रिखलाबो बुंनाय जायो बेफोर पट टल
बे लेस्रा बेफोरखौ मानला होनोबो अवाखौ सुनानै जायो आरो।
औ।
आरो जों औवाखौ माबायदि गायो बुङोब्ला औवाखौ गायनो थाखाय औवा बिफांनि औवा बिफांखौनो दानस'नानै गायनाय जायो। आरो जों बै औवा बिफांखौ गायोब्ला जे औवा बिफाङा सेरै गायदों बिदिनो बिलाइ एसेल' रोदोमो नै, स्नि बोसोर दाइन बोसोरा बिदिनो थायो आरो बियो देरा जों बेखौ जौनायखौ नुनो मोना आरो आरो बियो स्नि दाइन बोसोरनि उनाव जे बियो बोसोर नै नै बोसोर एबा थाम बोसोरफोरावनो गोबां गोजौ जालाङो आरो। गिबियाव बियो जौवालासिनो मा खालामो बुङोब्ला बियो सिङाव गावनि रोदाफोरखौ जे गोरा खालामना लायो आरो बेयो गावनि रोदाफोरखौ गोरा खालामो आरो हाजों मोजाङै अरजाबना लाग्रोयो बिनि उनावसो बियो खम समनि गेजेरावनो। गो गबां जौवो आरो गिबियाव बेखौ गिबि द' बोसोर एबा स्नि बोसोराव बेखौ जौनायखौ नुनो मोनो आरो
उम दा नोंथां दायो मोनसे बाथ्रा सोंदेरबावनो नागिरदो औवाखौ माबायदियै फालांगियारि महरै माबायदियै बाहायनाय जायो माने औवाखौथ' फाननानै गोबां रां मोनो आरो औवानिफ्राय माखासे बानायनाय बेसादफोर खौबो खायसे मानसिफोरा फानो नालाय माबायदि बेयो मुलाम्फा जायो।
औ दा जोंनि एबा जोंनि ओनसोलफोरावबो बिदिनो गोबां औवा लांग्रा फैयो। ट्राक गोदोर गोदोर बैफोराव बिसोरो औवाखौ बायोबा औवायाथ' सुगा हिसाबै थायो नङा होमब्ला? औ बिसोर बेखौनो गोबां राङाव बायना लायो आरो बायनानै दाननानै
औ नंगौ।
बै गारिफोर ट्राक बेफोराव लांनाय जायो आरो। आरो जोङो औवा खौ बिदिनो बिसोरो औवानि जिरायग्रा सेयार एबा गोबां गोबां खामानियाव बाहायो। आरो जोङो औवाखौ जे खामानियाव ल' बाहाया जों बेखौ जायोबो। जोङो बुर औ औवा बुरखा बेनि गासाखौ जोङो मेयावै हिसाबै जानाय जायो।
औ आरो औवाखौ जोङो माबा मा होनो खायसे मानसि फोरा सान्द्रि संग्राय जेखाइ खबाइ हेबनानै फाननानैबो जिउ खुो नङा होमबा नोंथां गामि ओन सोलफोराव बेखौ नुयो आरो जोंनि जों नोंथांमोननिजों बेखौ नुयोना नुवा?
औ जोंनिथिंबो जोंनिथिंबो बिदिनो औवाखौ हेबनानै फानो जेखाइ माबा जेखाइ खबाय बेबायदि
उम
आरो बै जेखाइ खबायफोरखौ औवा माखा खौसो हेबनाय जायो आरो।
औ
उम
दा होम्बा जों बुंनो हायो औवानि बाहायनाया माने जोंनि सुबुं समाजाव जोबनो गैया आरोना आरो औवाखौ जोङो गायनानै बा औवानि बायदिसिना आगजुफोर बानानानैनोबो जोङो माने गोबां रांखावरि आरजिनो हायो दा जों बेखौ गरन्थआव फैनो हाबाय आरोना जोबनायाव
औ औ
ओ दा होनबा नोंथां समाथ' जाबायानो जोंना
औ
बा सो नामा नोंथां?
औ